औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला नों बे समाव जोङो ओ जिब जुनार सोमोन्दै सावरायनो
औ
औ बे जिब जुनार जोंनि बर'फोरा मा मा जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आं फार्सआवनो जों सावरायगोन मोसौ आरो बोरमा आरो मैसो बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा फिसियो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन दा नोंथां थाङा बेनि सोमोन्दै माबा फोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां जिब जुनार होनोब्लाथाय मानसिजों सोरजिफानाय बेबो मोनसे सम्पद आरोना आरो मोसौ होनना बुङोब्ला जों खौ फिसियो न'आव आरो मोसौआ गांसो सो जायो आरो मोसौआ जोंनो ओ जा ओ बिफां लाइफां जा मैगं थाइगं जा ओ जायखि जाया बिफां लाइफां गायनायाव जा जोंनो हासारनांगौ जायो बेखौ खौ जोंनो बेनि जामुस सौ नि गोबोर बेजों मोननो हायो‌। आरो मोसौआ जोंना गाय ्खेर होयो आरो
औ।
आरो मोसौआ जाबाय बोसोराव मासेयै फिसा होयो आरो। मोसौ गाया ओ बेनि उनाव मोसौ हालुवा मोसौ हालुवाजों जोङो हाल एवो दुब्लि फोथाराव आबाद मावनो थाखाय जों मोसौ हालौवा खौ बाहायनाय जायो आरो मोसौ हालौवाजों जों हालेवो। आरो जा बोरमा बोरमाखौ जोङो फालांगियावबो बाहायनाय जायो आरो। मोसौ बोरमाया जा ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ गांसो बेफोरखौ जानानै थांनानै थायो बोरमाया ओ जोंनो गाय खिरबो होयो। आरो लोगोसे जोंनि जा न'खर सुंथानाय बेयाव हाय जोंनि गोबां बियो जा बिहोमा लायो आरो बोरमाया जा फालांगिनि बिथिङावनो जा ओ जा बेखौ जोङो बोरमानि फालांगि मावोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा थायो आरो। जेब्ला जों बोरमाखौ फालांगि मावो अब्ला जोंहा जेबो खरसा थाया आरो बोरमा फिसिब्लाथाय। एसेल' खस्थ' थायो। ओ मानसिहा मानो होनो बुं बा बोरमानि जानायनि जा हाग्रा बिफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरो गासैबो मिथिं थिंगानिफ्रायनो मोनफ्रामजोबो आरो मोनजोबखायो बेनिखायनो जोंहा बेखौ फिसिनायनि थाखाय जेबो खरसानि गोनांथि गैया। ओ खालि बेखौ बाङाय एसे जोथोनै लानांगौ आरो ओ मानोना बोरमाख खौ जोङो जा सैमायाबो अरनो नागिरो। बेनिफ्राय जों एसे गोजानाव लाखिनांगौ सैमानिफ्राय आरो जा दैज्लां बोथ थोर अखा हाबल'बाय अखा हाबोला बोरमाया न'निफ्राय खारा बेनि जाहोनाव जोङो गावनो ओ जा बिफांनि बिलाइ फाख्रि बिलाइयानो जा खोदोम बिलाइयानो जा ओ जिखि जाया बिलाइखौ जोङो दाननानै लाना फैनांगौ। आरो जों बोरमानो होनांगौ आरो आरो फारसे थिं मैसो मैसा होनना बुङोब्ला ओ जों मैसोखौ ओ जा मुवा बेसाद लांनाय बा ओ जिखि जाया गोलोर मुवा बेसाद थोर लांनायाव जोंनिखौ बेखौ बाहायनाय नु नो मोनो। आगोलो जों नुनो मोनोमोन जे आबौ आबै आबौमोननि समाव जों नुनो मोनोमोन दि जेब्ला गारि मथर गैयामोन। अब्ला जों नुनो मोनोमोन। उम बे गिलिर मुवा बेसादखौ लांनायाव ओ मैसो गारि नोंथाङा मिथिखानांगौ जानांगौ मैसो गारिखौ जों लांनाय खौ नुनो मोनोमोन, मैसो गारियाव जों थिखांना बेखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे, जायगासिम बेखौ जोङो जामुवा बेसाद बेखौ लांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ बेनि उनावहाय, दा बोरमा बोरमानि जा बेदर, जोंथ' जाखायो मोन जा बोरमानि जा आथिं आथिं खौ जोङो जा दै गुदुङाव सु रुनानै बेनि जा दैखौ, जों लोङोबा जोंनि जा ओ आथिं आखाइ सानाय, बेफोरखौ जों मोजां जायो होनना खोनायो, आरो जोंनि बे थिंआ गोरा जायो आरो बेनि जा आरो खौ लोङोबा ओ, नोंथाङा आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ औ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेफोर गासैबो सैथो, सैथो बाथ्रा दिनै जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जिब जुनार फिसिनानै, गावनि थांना था थानायनायनि राहा लामाखौ, बेजोंनो सुफुंबोदों आरो सुफुंबा, बोगासिनो दङ दिनै जोङो नायब्ला नुनो मोसौ मोसौखौ जोंनि बर'फोरा फिसिनानै आरो जेब्ला फिनानै देरलाङो गिदिर जायो, अब्लानिया, मोसौआ मोननै जादनि थायो बे जाबाय गाइड, थायो आरो दामब्रा थायो मोसौ हालुवा आरो गाय थायो दा जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुयो मोसौ गाय बियो जेब्ला फुलियो फिसा जायो अब्लानिया बियो गाइखेर होयो आरो बियो बोसोराव खोनसे आ फिसा होयो आरो जेब्ला मो सौ दामब्राखौ जों नायो अब्लानिया जों नुनो मोनो गोबां जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मो सौ जों माइ आबाद मावनायाव दुब्लियाव हाल एवनानै गावनि थांना थानायनि राहा हालामाखौ बेजों माइ गायनानै ओ बेखौ खालामनाय जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो बे जिब जुनार आ जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बि खौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो बे जिब जुनारखौ जोंनि बर'फ्रा जोबोद फिसिनो मोजां मोनो आरो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जेरै बोरमा बोरमानि सोमोन्दै बोरमाया न नंगौ बियो जोंनोबो बोसोराव बियो खोननै होयो आरो बोरमायाबो मोननै जातनि थायो मोनसेया जाबा गोदोर जात थायो मोनसेया फिसा जात थायो आरो बेयाव बेहाबो दामब्रा दामब्रि बेबायदि थायो दा बेबो बोसोराव खोननै होनाय जायो फिसाखौ आरो बिनिफ्राय गोबाङा बेबायदिनो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बेजोंनो खालामना लादों आरो सोरबाबा बेबायदिनो बेैजो फियो फार्मबो खालामनानै लायो। आरो बेबायदिनो फार्म खालामनानै नांगौ जानाय आदारफोरखौ गावनो जगायनानै दाननानै मिथिंगायारि जेरै बिफां लाइफांनि बिलाइ फोरखौ दाननानै होयो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बे बेबायदिनो होनानै फिसियो आरो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बेजोंनो खालामनानै लायो आरो बेजोंनो फैसाखौ मोननानै गावनि गथ'फोरनि नांगौ जानायफोरखौबो सुफुंओ। बुङो आरो बेबायदि बिदिनो नोंथाङा बुंदों जेरै बेखौ बिनि आथिंखौ जेरै रुनानै जायो अब्ला देहानि थाखाय थाखाय मोजां जायो थिग बेबायाददि बिदिननो नोंनि बुंनायाबो सैथो आरो बेखौ जोंनि बर' आरो आथिंखौबो मा खालामो सुप बनायनानै लोंनाय जायो आरो बियो देहानि थाखाय मोजां। जां आरो देहायाव थाजिम मोनो। आरो मैसो मैसोखौ नोंथाङा बुंदों गोदो बेखौ गोबां माल लांनो बुरजा गिलिद गिलिर बुस्थु दिखांनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायोमोन। आरो मैसो गारि होननानै बुंनाय जायोमोन। आरो बेखौ बेयाव बाहायनाय जायोमोन आरो बे मैसो खौबो गोदोनि मानसिफोरा बे आबाद मावनायाव हाल एवनायाव बाहायनाय जायोमोन जों बेखौ नुनो मोनो आरो नुबाय थादों आरो नोंथां ङा बिनि सोमोन्दै आरो माबा फोर बुंबावगोन नामा?
औ आंथ' बुंलांखांबाय आरोना। दा जिब जुनारनि गेजेराव आरो आं अमानि बागै एसे बुंनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथांनिसिम। ओ जा अमा ओ अमाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जा बर' आय फोरनि ओ जा न'खर सुंथानाय बेयाव गोग्गोम बिहो-बिहोमा लायो आरो बे अमाया औ अमा होनना बुङोब्ला थाय बियो ओ जा ओंखाम बा उफ्रि बेखौ जायो आरो बेखौ जाना थांना थायो आरो गोबां मान सियानो अमानि फ्राम बानायनानै ओ जा न'खर सुंथायो अमा फ्राम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो न' मोनसे नांगौ आरो बेनि थाखाय ओ बेनि उनावहाय जोंनो दै नांगौ जायो अमानो लोंनो होनो थाखाय आरो लोगोसे जा अमा फार्म बेखौ ओ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोंनो ओ दैनि जा ओ दै नांगौ जायो आरो दैनि गोनांथि जायो। औ ओ बेनि उनावहाय ओ जा अमा अमाया ओ खोनसेयावनो ओ जिबानिफ्राय नैजिसिमहाहालागै फिसा होनो हायो आरो। बे फिसाजोंबो जों फालांगि मावनो हा हायो ओ जेरै ओ फिसा मासेयाव जेब्ला नैरोजा थाम रोजा मोनोब्ला आ बे नैजि थामजि फिसायाव नैरोजा गोबां रां मोनो आरो बेबादि दियैनो जा जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौ सुंथानाय खौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जा अमा अमा फ्राम फिसियो खालामोब्ला जों नानि ना फिसियो नाखौबो जों फिसिनायखौ नुनो मोनो सोरबा सोरबाया नाखौबो फिसियो अमाजों लोगोसे जेब्ला हाखर मोनसेयाव ना हेगारो अब्ला बेनि सायाव जों अमा लुनायखौ नुनो मोनो जेब्ला बेनि सायाव अमा फार्म लुयोब्ला अमाया जेब्ला खियो बे अमानि जा मैला बे हाखराव गोलैहैयो आरो बे मैलाखौ नाया जायोब्ला नाया नाया जोबोद देरनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो अमा खौ फिसियो आरो नाजोंबो रां मोनो आरो अमाजोंबो रां मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ नोंथाङा आरो माबाफोर जि बनि सायाव एसे बुंनो सानो मा?
औ दा नोंथाङा जि बुंलांबाय बियो जोबोद सैथो बाथ्रा आरो नंगौ बाथ्रा। जोंनि ओ आ बर' आइजो फोरा गावनि थांना थानायनि राहा लामा खौ बेेजेनो खालामना लायो। सोरबा अमा फिसिनानै सोरबा बोरमा फिसिनानै सोरबा मोसौ फिसिनानै बेबायदिनो थांना थानायनि राहा हा लामाखौ गाव गावनो दिहुनना लायो। आरो सोरबा ना फिस नानै मलाबा गावनि ओ हाथाय बाजाराव थांब्रबनो हायियाव मलाबा आलासिफोर फैयोब्ला बेखौनो ओ जालजों सारनानै बोखांनानै बेजोंनो ओंख जाहो हरो बे बायदि ओ गावनि सुबिदाखौ जोंनि बर'फोरा आइजोफोरा न'खरफोरा बे बायदि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों। आ बेनिखाय खायनो जों ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बायदि जुग जिब जुनार फिसिनायाव जोबोर मोजां आरो बे बायदिनो फिबोबाय थादों। आरो बेखौ फिसिनानैनो गावनि न'ख खरखौ देरलां थांनायाव आरो फेदेरलांनायाव बुहुद ओ मोजां फिथाइ थायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। अब्ला जों बे रायलायनायखौ बे समावनो दोनथ'सै। गोजोन्थों नोंथांदो रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। आ आ हामबायसेै।